औ
हेल' अ
औ खोनादों
ओ मा टपिक
अ जोङो ओम फिथाइ सामथ मैगं थाइगं बेफोरनि सोमोन्दै सावराय लायनोसै नामा
औ दे उम
उम आ नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो।
बे फिथायाथ' गोलोम बोथोरनि दाथ' गोलोम बोथो थोर नालाय गोलां बोथोरावहाय खान्थाल मोनो थाइजौ मोनो एनिफ्राय ओ माबा होनो लिसु मोनो इनि फ्राय बेफोरनि गेजेरावहाय आं थाइजौखौ जानो साबसिन मोनो आरो थायजौ गोमोनखौ।
आदसा दा ओ दा जोंनि लकेल ओ ज लकेल एरियायाव थाइजौ फिथाइ गोमोन मोनजाबायानो नामा?
औ लकेल बिदिथ' गोमोन मोनजायाखै गोथां मोनजाबाय गोथ थांखौहाय जादों आरो गोथांखौ। नोंथाङा मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो। नोंथाङा मा मा फिथाइ जाना मोजां मोनो?
ओ बिदिनो ओ सम थाम ओ बेफोरखौ मोननो हायो सुमफ्रामखौ आं स्पिसियेलि बहुद गोथाव मोनो बे एसे बिलाथि सुमफ्रामबाबो आरो लकेलनि बे फिसा फिसा सुमफ्रामफोरबाबो ओ माने फिफांनि
समफ्रामा मोजां हेल'
खान्थालखौ औ हेल' खान्थाल थाइजौ खान्थालखौ आङो ओ बांद्राय मोजां मोना आरो जानो दा खान्थाल जायोबा गरम बोथोराव मोनो औ बहुत गरमबो जासि नालाय बेनि थाखायनो खान्थालखौ जानो बायो आरो एसे
बे बस्तु बे माबाखौहाय गोलोम बोथोरावसो मोनोना खान्थालखौ
औ खान्थालखौ मोनो। ओ बबेबा बबेबा खान्थालफोरखौ गोजां बोथोरावबो मोननो हायो माने जे फ्रा ओ ओ बोसोरसेयाव खननै फिथाइ जानो होयो मोनै मानसि
आं बिदि मोन
मा होन ओ
उम
दा नोंथाङा खान्थाल फिथाइफोरखौ गोमोनै जानो मोजां मोनो ना गोथाङै जानो मोजां मोनो?
गोमोनैबो मोजां मोनो आरो गोथाङैबो जानो मोजां मोनो।
औ। आं ओरैनोथ' गोमोनखौ बारा मोजां मोना गोथांखौ गोथांबो एसे
गोमोनखौहाय गोदैबाथाय मोजां मोनो गोमोनखौ गोदैबाथाय जानो मोजां मोनो बेयो बारा जानो हाया बेफोरखौ मोनफा मोननै गोदै मोजां मोनो। अ नोंथाङादि जाया नामा?
गोदैखौ जायो ओमफ्राय दा एसे खम जाग्रा जाबाय। जाया आरो गोदैखौ माने बांद्राय गोदै जाबा थाबा सुगार जायो होननानै बुङो नानाय। बेखायनो गिलाय लांनाय जाबाय आरो। सुगार जायोबा रांखब माथो
अ नोंस्रा मा मा मैगं गायो? हेल
औ खोनादों लोगो बुंदो
गं फिन्दि मैगं आ
दायो नैबे गोलोम बोथोर फ्राव मा मा मैगं गायदों नोंस्रा?
अ गोलोम बोथोराव? दा माने लेस्रि दं लेस स्रि गायदों ओमफ्राय खांखिलर' दङ ओमफ्राय खांखिलर फाट केट लेरा होनोदि
अ इखौ जोंना खांख्रिंखला होननानैसो बुङो।
अ अ आतसा सांख्रि खला हो
औ
अ
ओरो मा मा मैगं दंबावो?
अ बेनिफ्रायथ
औ जोंहानाव ओ जोंहानावथ' फान्थाव दङ बार' मासिया फान्थाव बोसोरै माने ओ बार' मान्थ मान्थ माने थायबाय थाग्रा फान्थाव दङ एनिफ्राय
औ
फान्थाव दङ ओमफ्राय जोगोनार दङ जोगोनारनि फिथाइ थाइथ'आखै